अ नोंथां खोनादोना
औ खोनादों खोनादों
आं मोनसे मोनसेसो बाथ्रा सोंनो सानदोंमोन
औ औ दे
ओ जेनेबा सासे गु थखौ जोङो मोजाङै गियान होनो थाखाय बिमा बिफाया माबायदि जोथोन लाखिबाय बा माबायदि गियान लाखिबा सासे गथ'आ इयुनाव सासे जाफुंसार मानसि जानो हागोन नोंथाङा बेखौ आंनो फोरमायनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां ओ नोंथांनि जा सोंथि बेयो जोबोद मोजां जादों जोंनि समाजाव ओ मोजां थासारि सोमजिहोनो थाखाय जों बे खामानिखौ मावखानांगोन ओ जोङो गिबियावनो ओ सासे से गथ'खौ मोजां खालामनांगौ होनना बुङोब्ला बेवहाय बिमा बिफानि बिबान थायो आरो बिमा बिफाया सासे गथ'खौ माबायदि नोजोरजों ओ नायोब्ला माबायदि खुगानि रावजों बुङोब्ला बे गथ'आ मोजां जागोन खौ नोजोर होनांगौ ओ जेरैबायदि थाय सासे उन्दै गथ'आ ओ उन उन्दै बैसो नालाय मेलेमारि जेबो राथाय गैया नालाय ओ बेखायनो खायसे मावनाङि खामानिखौ मावनां ओ मावफ्लाङो ओ थांनांयि जायगायाव थांफ्लाङो बिदिनो बायदिसिना ओ माने एगेन्स्टनि खामानि मावफ्लाङो आरो
औ
समाव बेखायनो आं बुंनो सानदों ओ जाय जाय बिमा बिफा बिथांमोना गावसिनि गथ' गथायाइखौ उन्दैनिफ्रायनो गुरै माहियाफोरोजों रायज्लायनो सोलोंग्रोनांगोन आरो
औ औ
न'खराव बिमा बिफाजों माबायदि रायज्लायोब्ला ख'राव गोजोन थासारि सोमजिगोन बे नोजोरजों रायज्लायनायखौ गथ'फोरखौ फोरोंनांगोन आरो
औ औ नोंथां
बिदिनो गामिनि गेदेर गोलाव गेदेमा सुबुंफोरजों माबायदि सिनायथि लालायनांगो माबायदि रायजलायनांगो। ओ गामिनि लोगोफोरजों माबायदि बेरायनांगो बेफोर बायदि। खोथानि सोमोन्दै उन्दैनिफ्रायनो सोलोंखायोबा। जोबोद मोजां जायो आरो सासे गथ'आ आरो बे गथ'आ जुदि गाज्रि लामाजों थांनाय नुयोब्ला बेयो थारैनो बिमा बिफाया बुंखानांगोन। नोजोर होनानै बेखौ बुंखानांगोन ओ गुरै राव जों बुंनांगोन रायनानै बुनानै नङा। गुरै रावजों बुंनांगोन आरो ओ बिदिनो ओ आथिखालाव जों नुनो मोनदों खायसे गथ'फोरा ओ मेट्रिक पास खालामनाय समाव बा हायार सेकेण्डारि पास खालामनाय समाव उन्दै-उन्दै लाइमोन फोरा मावनाङै खामानि मावनाय नुयो जेरैबायदिहाय उन्दै समावनो बायक मबाइल जेरै जानबुं होनना बुङो बेफोरबायदि गोबां बेसेनगोनां मुवा बेसाद लानाय नुनो मो नो बै बिथिङाव बिमा बिफाया थारैनो जानो हागौ जोबोद ओ टेनसन मोननांगौ जायो। ओ आरो बे थासारिफोरा समाजाव जोबोद गोहोम खोख्लैनायखौ नुनो मोनो।
औ
ओंखायनो बिमा बिफफोरा बेखौबो नोजो जोर होनानै बुजायनांगौ आरो बिदिनो समाजनि खायसे ओ गोरों गोरा सुबुंफोराबो बेखौ नोजोर होनांगौ होननानै बिबान थायो होनना आं सा नो ओ बेनि सोमोन्दै नोंथाङा मा बुंनो सानो?
ओ नोंथांनिफ्राय आं गोबां बाथ्रा मिथिनो मोनबाय सासे गथ'खौदि माबायदि गियान होनांगो माबायदि आखल होनांगो नोंथांनिफ्राय गोबां बाथ्रा मिथिनो मोनबाय नों थाङा मा-मा सोंदोंमोन बुंफिननो हागोन नामा
नोंथाङा ओ सासे ओ गाज्रि गथ'खौ समाजाव माबायदि फोसाबनो हायो बुंनो हागोन
औ आङो बुंगोन बेख खौनोदि आंनि नोजोराव सासे गथ'खौ जुदि मोजां गियान होनो थाखायबा जोङो फार्स्टआवनो जे नोंथाङादि बुंलांबाय ओ मेट्रिक पास एबा हायार सेकेण्डारि पास जाबानो जोंनि बिमा बिफाफोरा मब बेल बाइक होना होयो। बेफोरबायदि जोङो होनायखौ जोङो बादा होनांगोन मानो होनब्ला जोङो मबाइल एबा खम बैसोआवनो मबाइल एबा बाइक मोनबा एसेब्लाबो गथ'आ गाज्रि लामायाव थांखा गोन मानो होनबा जोङो आथिखालाव मबाइलाव गोबां मोजां एबा गाज्रि फोर थायो नाथाय बे सब बे गाव गथ'फोरा गाज्रिखौसो बांसिन गोसो होयो आरोना मोजांखौ गोसो होआ बेबायदिनो बाइक आथिखालाव जों नुनो मोनदो। बाइक सालायलाबायनानै जिउ गोमालाबायनाय बेबायदिनो जोङो उन्दै बैसोआवनो बाइक होआबा मोजां जा जा मोजां जागोनखौ आं सानो आरो रोना ओमफ्राय आं नोंथांनियाव फंसे बाथ्रा सोंनो सानदों ओ जेनेबा आथिखालाव जों नुनो मोनदों जे गथ'फोरखौ उन्दै उन्दैयावनो हस्टेलाव दोनो न' न'आव फरिहोआलासिनो हस्टेलाव दोननानै बिमा बिफानिफ्राय गोजान खालामो। बेबायदि थआ इयुनाव थांनानै सासे मोजां जाफुंसार जागोन ना जाया नोंथाङा बेनि बागै मायबाफोर बुंनो हागोन नामा एबा हस्टेलाव दोननाया मोजां जायो ना? जाया बेफोरनि बागै नोंथाङा बुंनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां जोंनि बिमा बिफाफोरा खायसे गावनि गथ'खौ सामलायनो हायियाव बा बांद्राय दुस्थ' बिदि गाज्रि ओ हुदा देखायनायनि थाखाय गोबां बिमा बिफाफोरा आथिखालाव हस्टेलाव दोननायखौ नुनो मोनो। बे बिथिङाव आं सासे गथ'खौ हस्टेलाव दोनोब्ला गाज्रि जागोन जाथारगोन होनना बुङा। ओ गाज्रिया माबायदि जायो जेब्ला हस्टेलनि बिगोमा बिथांमोना ओ बै गथ'नि बिमा बिफाजों मोजां मोजां कानेकसन बा सोमोन्दो गैज्लाया जासे ओ मोजां नोजोर जों जुदि बेखौ आब्रुथिखो लाखियाब्ला बे गथ'आ थारैनो गाज्रि जागोन होननानै आं सान सानो नाथाय बेनि उल्था जों जुदि बै हस्टेलनि बिगोमा बिथांमोना मोजां नोजोरजों गावनि गथ बादि साननानै बै गथ'खौ जुदि मोजांङै बुजायोब्ला ओ मोजां सोलों फिथाइ होयोब्ला बे गथ'आ थारैनो मोजां जागोन। ओ गावनि बिमा बिफानि बायदि ओ जेरै बोसोन मोननांगौमोन बेबायदि बोसोनखौ खौ गथ'आ थारैनो बै हस्टेलनि बिगोमा बिथांमोननिफ्राय बा बै हस्टेलनि जा ओ फरायसालि बे बिथांमोननिफ्रायनो ओ फरायसालिनि फोरोंगिरि बिथांमोननिफ्रायनो मोजां सोलोंथाइखौ लानो हागोन आरो बे गथ'आ थारैनो मोजां जागोन होनना आं सानो आरो। औ
ओ थिगानो नोंथांनिफ्राय गोबां बाथ्रा मिथिनो मोनबाय ओ आं आरो फंसे बाथ्रा सोंबावनो सानदों दि जोंना बिमा एबा बिफाफोरा आथिखालाव जोबोर कनफिउजन जायो आरोना आंनि गथ'खौ जेब्ला मेट्रिक पास जाखांनायनि उनाव माबे सित्रिमाव लानाया मोजां जागोन जेनेबा माबे थांबा माखि मोजां जेनेबा साइन्स आर्टस कमार्स बेबायदिखौ नोंथाङा मा रखम गथ'खौ सोनारनानै नायनानै बे गथ'आ देब बे लामायाव थांबा मोजां जागोन बेखौ नोंथाङा बुंफोरुरना होनो हागोन
औ हागोन ओ बे बिथिंङाव आं बे खौनो बुंगोन जेनेबा सासे गथ'आ बिगियान आयदा बा ओ आर्टस बे मोननैनायनि गेजेराव
ओ बेखौ जों गेदेमा सुबुंफोरा बा ओ एक्सपिरियेन्स थानाय सुबुंफोरा नोजोर होनानै थि खालामनांगोन बे सासे गथ'खौ थ'आ माबे आयदायाव थाङोब्ला साबसिन जागोन बेखौ जों नोजोर होनांगोन गिबियावनो बेनि उनाव जों बुंनो हागोन बे गथआ बेवहाय बेयाव मोजां जागोन। बिगियान आयदायाव बा आर्टस आयदायाव हागोन जायखिजाया बेफोरखौ थि खालामनानै सासे गथखौ होनाया मोजां आरो
औ औ
औ नोंथां
नोंथाङाफोर नोंथाङाबो मायाफोर सोंगोन नामा आंनियाव जुदि सोंनोबा सोंजागोन
बे समाव नोंथांनाव सोंनो सानो ओ नोंथांनि नोंथांनाव सोंनो सानो नोंथांनि ओनसोलफोराव बेबायदिनो गाज्रि गथ आरो मोजां गथ'नि बिबांनि बेलायाव माबे मोनसेया बांसिन बेखौ बुंनो हागोन नामा
अ जोंनि ओनसोलाव नों आं गाज्रि गथआ एसे साग्लोबनो हमदों मानो होनब्ला जोंनिखि बिमा बिफाफोरा मेट्रिक पास जाखांनायनि उनावनो मबाइल एबा बाइक होनानै गथ'खौ गाज्रि खालामजोबबाय मानो होनबा बिसोरो बे बेफोरबायदि नांगौ बेसाद गोमखांनायनि उनाव फरायनायखौ जानगाराव दोननो हमबाय आरो बिसोर गथ'फोरा मोजां गथ'खौबो ला फानानै गाज्रियो गाज्रियाव लांनो हमदों आरो ना जेरै गाज्रि बेसा साद जानाय आरो गाज्रि बेसाद नायलाबायनाय बेफोरबायदि आरोना जोंनि ओनसोलाव एसे गुबुंले बारहावा जानो हमदों नाथाय आं सानो बेखौ बिमा बिफाफोरा मोजाङै जोथोन होना नै नायब्ला निस्सय बिसोर गथ'फोराबो सानसे समेयाव मोजां लामायाव फैगोन एबा गावबा गावनि खामानिखौ जाफुंसार जानो हागोन एबा फिउसाराव सासे मोजां मानसि जानो हागोन आं बेखौ सानो आरोना ओ नोंथांनि ओनसोलावबो माबायदि सोलिगासिनो दं दा बिदि फरायसा एबा गथ'फोरा
जोंनि ओनसोलावथ' दा जोबोद मोजां गथ'फोर ओंखारबाय ओ जाहोना जाहैबाय जोंनि ओनसोलाव गेदेमा सुबुंफोरा जाय जाय सोलोंथाइ मोनलांनाय लाइमोनफोर बिथांमोना दानिया गावबा गाव बिबान लायो ओ सासे गाज्रि गथ माबायदि नोजोर होना गौ बेफोर बिथिङाव बिबान लायो सासे गाज्रि ग गथ'आ निसा बेसाद जानाय नुयोब्ला बेखौ होबथानायखौ नुनो मोनदों आरो निसा बेसादनिफ्राय देहायारि मा मा जेंना जानो हायो बेफोरखौ फोरमायनानै गथ'नि गोसोखौ फिदिंनो हानायखौ जों नुनो मोनदों
औ
ओह आरो सासे गथ'आ सोलोंथाइ लायोब्ला फरायनानै मोजां सोलोंथाइ लायो ब्ला इयुनाव माबायदि देरहासार सुबुं जाहैनो हायो बेनि सोमोन्दै बुंथिनानै गथ'नि गोसो मेलेमखौ सोलायनानै फिदिंनानै मोजां लामाजों लाबोना होफैनो हानायखौ जों नुनो मोनो दों औ बेनो
औ थिगआनो नोंथां फ्राय गोबां बाथ्रा मिथिनो मोनबायदि सासे गथ'खौ माबायदि गियान होनानै एबा बेखौ जोङो इयुन जोलैयाव मोजां जाहोनो हागोन नोंथाङा मोजाङैनो गुवारै बुंफोरना होलांबाय बेनि थाखाय आं नोंथांनि सायाव गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय ओ जे बेफोरबायदि बिमा बिफाया गथ'खौ माबायदि जो जोथोन लानांगौ माबायदि नायनांगौ एबा उन्दै बैसोआव मबाइल होनाया मोजां मोजां ना मोजां नंना नंङा बाइक होनाया मो मोजां नंना नङा बेफोरबायदि नोंथांनिफ्राय गोबां बाथ्रा मिथिनो मोनबाय आरो ना जोबोर गोजोननाय मोनदों नोंथांनि मोनसे मोजां नलेजेबोल बिबुंथि होनायनि थाखाय आंनि सेराव नोंथांखौ आं साबायखर बावबाय आरो खेबसेबाव दा आं बेखौनो बुंनो सानो बेफोरनिफ्राय जोङो गासैबो सुबुं माहारियानो गावबा गावनि गथ' जोथोन लानांगौ आरोना नोंथां खोनादोंना नोंथाङा आं बेखौनो सानो गासिबो जोङो बिमा बिफाफोरा गावबा गावनि फिसाखौ जोथोन लाखि बेनो मोनसे दायथ' एबा बेखौ इयुनाव जाफुंसार होनाया मोनसे गोनांथार दायथ' आरो ना होमबासो जोंनि समाजाव एबा जोंनि आबहावायाव मोजां मोनसे गोजोन रादाब सोमजिगोन एबा जोंनि समाज समाजारि समाजारियावबो मोजां जागोन एबा मोजां फैगोन बेखौ आं सानो ना नोंथांखौ आङो इयुनाव लोगो मोन फिनगोन होननानै एबा बेफोरनि बागै निस सावरायफिनगोन होननानै आङो दिनैनि बे आयदेनखौ फोजोबबाय होना सानो सानदो आरो ना
औ देखद थना